हेलौ हेलौ नोंथां।
औ खोनायाखै नामा
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ औ दं
औ नोंथां ओ नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा सम दङब्ला सावरायनो हागोन ना?
हागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ नोंथांमोननाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे बेखेवनानै होनो हागोन ना।
औ नोंथाङा जागायजेनदों खोमा आं एसे माने एसे बोरै माबा मोनसे मावगासिनोमोन माने नोंथां नोंथाङा जागायग्रो दे औ दे।
बैसागु बोथोरनि एसे नोंथांनो फोरमायना होनो सानदों
औ दे फोरमायनो हागोन दे।
बैसागु बोथोराव जोंनाव ओ बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि देरसिन फोरबो ओ होननानै सानना लानाय जायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ। हेल नोंथांनि रायलायनाया गोजानाव थांबाय। हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां? ब्लुथुथ सोदों नामा नोंथां?
हेलौ
ब्लुथुथ सोदों नामा नोंथाङा?
सो ओहो लायाखै नोंथां
अ माने रायजलायनाया खनसे गोजानाव थांलाय खनसे खाथियाव फैलाय जागासिनो माने
अ खोनादों आदा
औ दाखोना दो औ
औ अब्ला आंङो गिबिनिफ्राय जागायफिन होननोसै।
औ दे नोंथां दे जागाय
बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि देरसिन फोरबो होननानै सानना लानाय जायो। जों बेखौ खौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आज ओमफ्राय फालिबोदों होननानै खोनानो मोनदों एबा मोनथिनो मोनदों ओ आरो जोङो दाबो फालिगासिनो आरो इयुनावबो फालिलांगोन होननानै आसा खालामो बैसागु बोथ बोथोराव जों गिबियावनो बैसागुनि से साननि आगोलाव मोसौ खौ थुखैयो मोसौखौ थुखोननाय समाव औ मोसौ बैसागु महरै माबा मानिनाय जायो
औ औ
औ नोंथांमोनयावबो जानो हागौ बिदिनो मानियो
औ मोसौ बैसागोआव मइेनलि जेनेबा मिथिंगायाव मोननाय माखासे जेरै दिगलथि बिलाइ बिबार बिलाइ मोखोना बिलोलाब बिबार हालदै फान्थाव लाव बेफोरखौ फथायनानै मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो आरो।
औ थालिर थाराय गाज्ला जेरै आरो ओ दिग्लिलि - बिलाइ
नोंगौ बेफोर बेफोरखौ लानानै जेनेबा अबेबा फख्रिफोर दंबा फख्रियाव अबेबा दैमाफोर दंबा दैमायाव ओमफाय बेफोरबायदिनि खाबु गैयाबा माने न'आवनो जेनेबा थुखैनाय जायो आरो। लाव जा, फान्थाव जा, होननानै।
औ खुगा मेथाइ बेयो बर'नि लाव जा, फान्थाव जाया ओ जों ब र'नि। ओ आरो बैसागुनि सेथि सानाव जों मान सि बैसागु खुंनाय जायो। जानो हागौ नों थांमोनावबो बिदि फालियो?
फालियो नोंथां फालियो। उन्दैया गिदिरखौ मानो होनाय, ए गिदिरा उन्दै खौ बोर सारस्रिनाय बिदि नेम दं आरो माने बर' हारियानो बिदि नेम दंखायो आरो। औ औ
फ्राय जों मोसानायखौ स्नि साना लासै ओ मोसानाय जायो होननानै सानना लायो। नोंथांमोननियाव बेसेबां साना लासै मोसायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ बिदिनो नोंथां सानथाम सानब्रैया नों थाखायो आरो ओमफ्राय जुदि उ अबेबा मोनसे बोसो राव बिनि बाराबो रंजानाय जायो। नोंसिनिथिंलाय नों थां?
जोंनाव स्नि सानालासै फालिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ मोजाङानो नोंथां फालिनांगौ मानो होनबा बेनि गेजेरजोंनो हारिमुनि गेजेरजोंनो बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौ गुबुन हारिया सिनायनो
औ औ औ नंगौ आरो बे बैसागुआव जों स्नि ओ सेजौ से मैगं जायो। नोंथांमोननियाव जानो हागौ जायना जाया?
आं जायो गो खा गोखै जानाय होनो औ।
जेरै फान्था ओ थाइजौ, खान्थाल खेरादाफिनि
खेरादाबसनि औ गासिखौबो मिथिंगायाव मोननाय। औ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनाय जायोआरो लोगोसे बे गोखा गोखैखौ जायोबा बेराम आजारा खारो सनदेरनो हाया होनना फोथायनाय दं आरो बर'फोरनि गेजेराव। नंङा होनबा नोंथां? औ
लोगोसे ओ बे बैसागु मोसानायाव बायदि रोखोमनि दामजु दं जेरै खाम सिफुं सेरजा औवाजों बानायनाय थरखा
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ
लोगोसे उम
नोंथांमोननियावबो एकेे रोख रोखोमैनो बिदिनो फालियो आरो दामजुफोराबो एखे रोखो नंगौना?
नंगौ नंगौ नोंथां एखेयानो गासिनाबो खाम सि फुं सरजा जथा इफोरखौ दामना मोसानाय जायो आरो जाबस्रिं
आरो बे बैसागु बोथोराव दाउ खौवौनि गारां जों ओ जों सुबुंफोरा ओ दुखु दाखा एंगारलायनानै मोसानायखौ नुनो मोनो।
औ दुखु दाहाखौ बावनानै माने गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे रंजानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
औ
बैसागु समाव बारदै सिख्ला बार बारनायजों आरो लोगोसेनो मान्दार बिबार बारनायजों सोमखोर समायना जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ। हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
औ।
बैसागु
जेबो
गान बैसागुआव गाननाय जोमनाय ओ जेरै दख'ना बिदन रेगे रेगां फालि गस्ला जोमग्राया गोज्जा आरो हौवासाफोरनि बेलायाव गामस सा गामसाया खायमा आरो गस्लाया गुफुर आरो आर'नाइ ओ गोजजा जानजियाव खोनानानै मोसानायखौ नुनो मोनो ओ नोंथांमोनावबो जानो हागौ बिदिनो एख एखे रोखोमैनो गाननाय जोमनाय फसाबा
औ नोंगौ नोंथांनि एखेयानो नोंथां होननाय बायदिखौनो जों जोंबो नुनो मोनो नोंथां। लोगोसे दानि मरदान जुगाव मा माखासे गोदान रोखोमनि जेनेबा गस्ला ओंखारबाय ना कट गस्ला बेखौबो गाननाय नुनो मोनो आरो आरनाइजों बानायनाय
अ आरनाइ औ।
औ नों नोंथांमोननिथिंबो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो खोमा?
औ नंगौ थारैनो बाहायो।
औ बेफोर जोंनि गासिबो मोनफा मोनफा हेल खोनायाखै नामा नोंथां? औ बेफोर जोंनि हारिमु ना नोंथां?
औ थारैनो बेयो बर'हारिनि देरसिन मोसानाय फोरबो होननानै साननानै लायो। नोंथाङा मा होननानै सानो बिदिखौ?
औ बेखौनो साननांगोन नोंथां मानो होनबा बैसागोआ बर'नि मोनसे गाहाय रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो।
गोदान बोसोर बे बे बैसागुआवनो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे दुखु दाहाखौ बावनानै रंजानायबो जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
औ ओम बेफोरनो आरो
औ।
हेल
हेलौ खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
खोनादों आथिखालनि मुगायाव ओ दाना बैसागु बोथोराव फैबोला सिख्लाफोरखौ जोबोद केमेरा फनजों ओ‌ फट' लानायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननाव जानांगौ बिदि ओ दङनो ओ खालामो ना खालामा नोंथाङा एसे फोरमायना नो हागोन।
खालामो नोंथां खालामो मोसानायखौ गारनानै थाखुमा- थाखुमा बिदि खालामखुनाय खुमानायखौ नुनो मोनो आरो। खोनायाखै नामा‌ नोंथां?
औ खोनादों।
औ गो-गोदोनि माखासे नेमफोरखौ गारनानै आथिखालाव गोदान आदबजोंबो रंजानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नो थां बैसागुआव जेत। बे मदार्न जुगनि माखासे दामजु मेथाइ दामग्रा मेथाइ दामना बक्सआव दामनानै मो‌ रंजानायखौ खौ नुनो मोनो।
ओ अह।
गुबुन-गुबुन जायगायावथ अबबा-अबबा जायगायाव जोंनि दोरोङारि दामनाय आगजुफोरखौ बाहायनायखौ दामजुफोरखौ बाहायनायखौनो नुनो मोनला ना नोंथां।
औ ओ‌ नोंदों जोंनावथ‌' बिदि ओ खाम सिफुं जथा दामनायखौ दामनानै थरखा औवानि थरखा दामनानै। मोसानायखौनो आं। नुबोगासिनो
याव मोजां नोंथां जोंनि दोरोंङारि माखासे नेमफोरखौ जों लाखिनाया गोनां नंङा होमबा नोंथां।
रो लोगोसेनो बिदि नखर-नखर हाबनानै मोसानायनि उनाव मोसाखांनायनि उनाव जों ओ नखरनि मानसि एबा सुबुंफोरखौ जों ओ गासैबो मोसागिरिफोरा खुलुमनानै फैनाय फैयो बिखौ जों नेम खालामनानै लाखिदों नों जानो हागौ नोंथांमोननियावबो बिदिनो खे रोखोमैनो खालामो।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
नोंथांजोंना औ समाबो जानानै फैबाय नोंथांनिसिम साबायखर